खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
नोंथांजों आङो बैसागुनि सोमोन्दै सावराय नो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
नंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्था नो हागोन नामा
नंगौ नोंथां थारैनो बैसागोआथ' जोंनिया मोनसे ओ बैसागो बोथोरावनो फालिजानाय मोनसे फोरबो बियो बेखौ जोङो जोंनि बर' जायगाफोराव गोबाङैनो बोसोराव खेबसे बैसाग दानाव फालिनायखौ नुनो मोनो बेवहाय बैसागो बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो मोसौ बैसागोखौ फा लिनाय जायो बेनि उनफोराव जों मानसि बैसागो आरो बायदि बायदि बैसागोफोरखौ जोङो फालि लाङो बेदिनो स जोंनिया मोसौ औ मोसौ बैसा सागु बुंबाथ' बेवहाय जोङो मोसौखौ फुजिनाय जायो एबा जों मोसौखौ मोसौनि बैसागो आरो ओइ खालि माने जोंनिया स मोसौनि बैसागोखालि माने जों मोसौखौ ओ दुगै
बा थुखैहैनाय जायो बे थुखैहैनो थाखाय जोङो ओ मोसौखौ दैमा एबा बिदिनो जोंनिया दैसाफोराव लांनाय जायो स' बेवहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि मुवाफोरखौ बुथुमना लाग्रोनाय जायो गिबियावनो बेनि सानसे सिगाङावनो जोङो बुथुमना लाग्रोयो बेखौ बेवहाय जेनेबा जोङो ओ लानो हायो जोङो लाव फान्थाव बिदिनो ओ दिगिलिटि आरो जोङो लानो हायो थाराय स' इदि लानानै जोङो माने ओ बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां हा लाखांनानै जों बेखौ औ बे खौ फिथाइफोरखौ हाना लाबाय हानानै जोङो माला बानायना लायो माला बानायनानै जोङो आरो हानाबो लाबाय आरो खायफा बायमोन जों मोननै मोनथामसो मालाबो बानायनानै माला बानायखांनानै जोङो बेखौ दैमासिम लाना थांनाय जायो दैमासिम लाना थाङो आरो मोसौनियाव जों मोन दैमासिम लानाय लांनायनि सिगांनो गिबियाव मोनसे खामानि मावनाय जायो जेने हांगार बै खां सारायनि एबा खान्थानि हांगारखौ जोङो हर हरलाबनानै थाव गुबैजों जों माबानानै मिलायनानै मोसौनियाव फोनना होनायखौ आं नोंथां बिदिनो औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोंनिया बिदि थाङो आरो दैसासिम लांनानै जोङो बेखौ थुखैहैनाय जायो थुखैहैखांनायाव जोङो बा थुखैनाय समाव जोङो जेनेबा बै हारा लानाय माबाफोरखौ मा होनो लाव फानथाव बेफोरखौ जों मोसौनियाव गारलानानै मेथाइ खुगा मेथाइफोर रोजाबनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मो सौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जेबो जोंनिया गोजाम फागा थायोमोन मो सौ खानाय बेखौ जोङो गारबोनाय जायो आरो थारायखौ जोङो गायनानै गारबोयो आरो मोसौखौ जोङो बिदिनो बैखालि जोंनिया बायदि दैमा जिंफोराव जेनेबा गुवार जागाफोर दङबा एबा दुब्लिफोराव जोङो हेगारनानै गारबोयो आरो बिदिनो जेब्ला औ बिदिनो मोना जागोन अब्ला साना हाबबोला जों मोसौखौ लाना फैनाय जायो न'सिम आरो न'सिम लाना फैनानै मोसौ गोलियाव जोङो मोसौखौ गोदान फागा जों एबा गोदान दिरुंजों जोङो खानायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोंनिया मोसौ बैसागोआ थाङो जेब्ला मोसौ बैसागो जोबगोन अब्ला जोंनिया मानसि बैसागु फायो मानसि बैसागुआवथ' जो ङो माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरफोरखौ खुलुमनाय एबा सिबिनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोङो बेनि अखानायै जों आरो बिदिनो मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बायदिसिना दामग्रा देग्रा जेने बा बर'निनो खाम सिफुं ओ जथा सेरजा बायदिफोरखौ लानानै जोङो ओ बिदिनो न' न' गिदिंनानै ज' ज'यै देलाय मालाय जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' माने मोजाहैनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु फोरबोखौ मादि फालियो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो फालिनाय जायो जेरैहाय बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालियो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बे फोरबोखौ जोङो उदां बोथोराव फालिनाय जायो
नंगौ नोंथां
बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौखौ थुखैनानै जोङो सान मोसौखौ थुखैनायनि सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो नांगौ जानाय जेरैहाय लाव फान्थाव देग्लि लाव थि थाराय बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायो आरो बेनि बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेफोरखौ माला सुनानै आरो लाव फान्थावफोरखौ फिसा फिसा हाना माला सुना लायो बेबादिनो जोङो मोसौखौ हांगारनि फोथा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों हांगारनि फोथाबो फोननाय जायो आरो गङावहाय हाल दि बेफोरबायदि देनानैबो फोननाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला मोसौखौ जोङो गलिनिफ्राय दिहुनलांगोन अब्ला जोङो थारायजों बुयै बुयै दैमा बा फुख्रिसिम लांनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय जोङो बै हाना लानाय लाव फान्थावखौ दैमायाव लांनानै बिसोरखौ खुबैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
आरो बेनि उनावहाय बिसोरखौ जोङो हगारनानै होनाय जायो आरो गोजाम फागाखौ खुलिनानै मोनायावहाय बिसोरखौ आरो गोदान फाखाजों खानाय जायो आरो नोंथां
उम
बेबादिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। आरो बिनि उनाव बैसागोनिसे खालाराव मानसि बैसागु फैयो मानसि बैसागुखौ जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो देलाय मालाय बेबादिनो गेदेरफोरखौ मान होयो। आरो न'खर न'खर बैसागु रंजानो थाखाय ओंखारो बयबो ज' बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय बयबो ज'यैनो न'खर न'खर मागिनो बा दाब दाब गामियाव बेफोरबायदि मागिनो थाङो आरो ज'यै बेबादिनो खायसेया सेंग्राफोर बा गथ'फोर बेबायदिनो बयबो ज' ज' गावब गाव गावबागाव न'खर न'खर मागिनानै मोन मोनबोनाय जाय अननानै जेरैहाय सोरबा फैसा सोरबाहाय माइरं बेफोरबादि अन्थोब हरो बेखौ बैसागुनि जोब था जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालियो नालाय ओमफ्राय जोबथा सानाव जोङो बयबो जयैनो लोगो नांनानै दुब्लि फोथार बा दैसा सेरफोराव लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो जोंहा जोंहाय बैसागुआव मोनसे नियम दङ। जेरैहाय गोखा गोखै जानाय सेजौसे दा गोखा गोखै जायोब्ला देहानि बेराम सानाय सुनाय बेफोरखौ हामो होननानै जोंहा फोथायनाय दङ बेनि थाखाय जोङो सेजौ सेथा मैगं हाबथिंनानै जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थानाया
बेबादिनो नंगौ नोंथां बेबादिनो बैसागु मोसानायावबो बर'फोरा गोबां बर'नि जेरैहाय खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो रंजानायखौ नुयो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो जोंनिनो मिथिंगायाव मोननाय जेरैहाय जोङो थरखाखौ औवाजोंनो बानायनानै लायो आरो जोङो खाम खामखौबो जों जोङो दंफांनिफ्राय बानायो। बा जिब जुनार जेरैहाय मोसौ बा मैसोनि बिगुरनिफ्राय बेफोरफोर बादि जेरैहाय सिफुं सिफुंखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो गंगोना गंगोनायाबो जेरैहाय जोङो औवानिफाय सेरजा बेफोरखौ जों गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो बाना मोननानै बानायनानै लानाय आरो नोंहा
औ नोंथां थारैनो
बेफोरबादिनो बयबो ज' ज' रंजा बाजा रंजानायखायनो बेखौ रंजालि बैसागु होननानैबो फालिनाय जायो आरो
नंगौ नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव जेनेबा बैसागु फोरबोखौ बिदि फालिबाय फालिखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जायगायाव माबाफोर जेनेबा बिदिनो बैसागो फोरबोआव जेनेबा प्रग्रामफोर लाखिनाय जायो नामा जेनेबा मोसानाय मुसुर नाय बिदि गामिफोराव
औ नंगौ नोंथां जोंनि खाथि खालायाव बेबादिनो बैसागुखौ जोबथा बिदा दाय होनाय हिसाबै बेबादिनो फांसन खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां माबायदि
बैसागु रंजानाय बेवहाय बेवहाय गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइ बा बेफोरबादि मोसानाय बेफोरबादि लाखिनाय जायो आरो नोंथां आरो रोजाबगिरि बेफोरबादिफोरखौ लिंहरनाय जायो बेफोरबादिनो नंगौ नोंथां बेफोरबादिनो बे फांसनखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नांथां बिदिनो जोंनि जायगायावबो बिदि प्रग्रामफोरखौ लाखिनाय जायो बेवहाय जों गिबियावनो बै माने गथ' फोरखौ जों खेल गेलेनाय बायदिसिनाफोरखौ होनाय जायो बेनि उनाव जों बिदिनो माने खनथाग रायथाइ बायदिसिना आरो बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो माने दोरोङारि मोसानाय बायदिफोरखौ जोङो होनाय जायो गान खननाय बायदि बायदिसिना होनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय
गोजोनथों नोंथां